अ हेल' नोंथां।
औ।
थांलाय फैलाय आरो लांलाय लाबोलाय हान्था मेलानि बागै इसे फोरमायनानै होदो।
औ जागोन दे नोंथां। थ हान्था मेला होनोब्लाथ' जोंना गोदो गोदायनिफ्राय बिदिनो ओ आयथिंजोंसो हान्थियोमोन।
औ।
बा मोसौ बा मैसोनि ओ
गारि
औ औ गारि बानायनानै ओ हान्थिनाय हान्थियोमोन दाथ' आथिखालाव ओ गोबां रोखोमनि बेसाद बा आइजें ओंखारनो हमबाय।
औ।
दाथ' साइकेल गारि बा कार बायदि रोखोमनि ओ इन्जिन बुस्थु जों सालायनानै जोङो हान्थिनाय जायो।
औ।
गोदो गोदायथ' ओ थांलाय फैलाय लामाफोराबो एसेबां मानि मोजां नङामोन।
औ।
ओंखायनो हान्थिनाय लामाफोरा एसे ओ
औ।
मानो होनबा लामानि राहा गैयामोन।
औ।
गोबां जायगाफोरावनो दंफां लाइफांजों बेन्दों बेन्लाजों खोबजानानै थायोमोन।
औ।
आथिखालावथ' दा बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनला। गोबां हाग्रा -बंग्राफोरखौ दानस्रांनानै हान्था- मेलानि राहाखौ जोङो बानाय गायनानै लाबाय बेनिखायनो गोदोनि बायदि उसुबिदा जाला आरो। एसे सुबिदाखौ जोङो नुनो मोनो। मानो होनबा गोबां
औ।
थ' गोजान जायगाफोराव जोङो हान्थिनो हायामोन। आथिखालाव थ' गोबां गोजान -गोजान जायगाफोराव हान्थिनो हानायनि जोंहा सुबिदाखौ जोङो मोनबोगासिनो दं।
औ।
बिदिनो गिबियावथ' जोंना हान्था- मेलाया ओंखारदोंबाबो एसेबां मानि मोजां जायामोन आरो। मानो होनबा अखा बांखानि दिनाव जोंहा हान्थाामेलाफोरा गाज्रि जानानै थायोमोन।
औ।
हाब्रुजों बा दैजों लामाफोरा गाज्रि जानानै थायोमोन। दाथ' बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनला।
औ औ।
बिदिनो लासै -लासै लामाफोरखौ मोजां खालामलांबाय। हा खोनानै बिदिनो अन्थाइ होनानै आथिखालावथ' पाक्का बा ब्लक होनानै लामाफोरखौ मोजांनिफ्राय मोजांसिनाव जों खालामबोनायखौ नुबोगासिनो दङ।
औ औ औ।
हान्थिनो थाखाय जोंहा गोबां आइजें बा इन्जिन बुस्थुफोरखौ जोङो नुबोनो मोनबाय।
औ।
दा जों साइकेलजों एसे गोजानाव थांनो हाद्रायाबाबो खाथि जायगाफोराव जोङो हान्थिनो हायो आरो।
औ।
लासै जोंना बाइक बा स्कुटिफोरा ओंखारबाय। बे बाइक स्कुटिफोरजों बांद्राय गोजानाव थांनो हायाबाबो
औ।
गोजानफोराव ओ दावबायनो हानाय जाबाय आरो। बिनिफ्राय जोंहा ओ साइकेल बा स्कुटि बा बाइकफोरजों गोबां मानसिफोर हान्थिनो हाया नालाय बेनिखायनो ओ बास गारि बा कार बा गोबां गारिफोरखौ जोङो ओ ओंखारनायखौ जोङो नुनो मोनबाय।
औ।
बिदिनो ज' ज'यै हान्थिनो हानाय सुबिदाखौ जोङो मोनबोगासिनो दोङो आरो। बेबायदिनो ओ खम बेसेनाव जोङो दावबायनो हानाय जेरैबायदि रेलगारि रेलगारिफोराबो जोंना ओंखारबाय बे रेलगारिफोरावबो जोंहा ओ खम खम बेसेनावनो गोबां जायगा दावबायनो हानाय जाबाय आरो लोगोस बे जोंना ओ उरां उरांजाहास बे उरां जाहासाबो जोंना खम समनि गेजेरावनो गोबां गोजान गोजान जायगायाव दावबायनो हानाय ओ सुबिदाखौ जोङो मोननो हाबाय बेबायदिनो गोबां लासै लासै जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि ओ जायगाफोरा ओ देबलब जागासिनो आरो बेखौ जोङो दा नुनो मोनबोगासिनो दोङो
औ औ
दा नोंथांमोन- नि ओनसोलाव माबायदि बेफोरखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो हान्था मेला होनोब्लाथ' जोङो बोरि लामायानो जा दै लाम मायानो जा बा अख्रां लामा रों जों गोबांहाय आथिखालाव जौगानायखौ जों नुनो मोनदों।
औ
बोरि लामा होनोब्ला जोङो
बेबायदिनो सिमेन्ट अन्थाइ सावनाय आल खाथ्रा आरिजों लामा बानायनायव जोंनि बायदिसिना जि हान्था मेलानि बायदि रेल लामा
औ
बिदिनो माखासे गारि फोरा हाबनाय लामाफोरखौ जों बुंनो हासै बिनि आरो जोङो बेफार फालांगि खालामनाय नायाव गोबांहाय हेफाजाब मोननो हाबाय
औ
बेनि अनगायैबो रेल गारिनि हेफाजाबजों जोङो दाबसे हादरनिफ्राय गुबुन दाबसे हादरसिम बायदि फालांगि खालामनायाव गोबांहाय जोङो हेफाजाब मोननो हादों गोदो गोदाय रेलगारिखौ खैला बायदिजोंसो सालायनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव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
इलिकक्ट्रिक! आरो दिडिजेलजों सालायनाय! रेलगारिखौ बांसिनहाय नुनो मोनसै! दानि मुगायाव! गोख्रैसिन! खारनो हानाय रेलगारि होनोबा मोब्लिब रेल इन्जिनजोंनो! बांसिन हान्थिनायखौ नुनो मोनबाय!
औ
आरो दै लामा होनोब्लाथ' जोङो! बायदि! दैमा-दैसा लैथो लैथोमाफोरनि गिदिर गिदिर जाहाज! आरिखौ बुंनो हागोन! बे जाहाजनि हेफाजाबजोंबो दाबसे हादरनिफ्राय गुबुन दाबसे हादरजों! जि फालांगियारि सोमोन्दो ला! खिनायाव गोबांहाय! मदद मोननो हादों होननानै बुंजायो!
औ
आरो अख्रां लामा होनोब्लाथाय बियो मोनसे! गोख्रैसिन दावबायनो हानाय मोनसे खान्थि! होननानै बुंजायो! बे! अख्रां लामानि हेफाजाबजों! जोबोद खम समनि गेजेरावनो! गुबुन - गुबुन! जायगाफोराव जों थांलाय-फायलाय खालामनो हायो!
औ!
आरो गुबुन माखासे हादरफोरजों सोमोन्दो लाखिनायाव! बांसिनहाय!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
हेफाजाब होनो हादों होननानै बुंजागोन अख्रां लामानि बिखान्थिखौ!
औ!
आथिखालाव बेबायदिनो गोबांहाय! हान्थामेलाखौ जौगानाय! नुनो मोनदों!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
गोदो गोदायथ' बेफोरबायदि खान्थि नुनो मोनामोन!
औ
गोबां सुबुङानो जोबोर खस्थ' खालामनो गोनां जायोमोन! दापसि जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव आथिंजों थाबायनानैनो थांनांगौ जायोमोन!
औ
द्राय गोजान जायोब्ला! मैसो गारि गरराय गारि! बेफोरखौ लानानैसो हान्थिनो गोनां जायोमोन!
औ
हान्थिनो थाखाय लामाफोराबो जोबोर गुसेबमोन!
औ
आथिखालाव बेफोरखौ! गोबांहाय लामाफोरखौ फुवारनानै!
हान्थिनाय हान्थामेलानि थाखाया गोबां गोरलै खालामनानै होबाय
होननानै बुंजासै
औ औ बिदिब्ला नोंथां सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा?
औ